हेल' नोंथां? औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियैनो दङ।
औ। होनबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन, नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ होमबा जोंना टपिकआ जादों बर'फोरनि माने ओ गय फाथैनि सायावहाय गय फाथैखौ बर'फ्रा माबायदियै ओ आबाद मावनानै माने माबायदि रांखावरि मोननो हायो आरो जोंनि बर'फोरनि ओ बर' समाजावहाय जोङो गय फाथैखौ मा मा हाबाफोराव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ। औ। गिबियावनो जेन'बा जोङो आबादा थ' दासो माने एक्सट्रा बेफोरबायदि मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जों सिगांनिफ्रायनो जेने बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोदों जे ओ जेनेबा गय बिफांफ्राथ' बयनावबो थाखायो नालाय गामिफोराव बयहाबो गायनानै लायो गय गावनि बारि बागानाव माखासे गाव जानो आन्था बा माबा ओ गोदोनाथ' बिदि बारा फानलाय बायलायबो माने जों बारा नुनो मोन खायामोन गाव गाबागाव थाखाजोबोमोन नालाय बुस्थुफ्रा जानायनि मानायनि एसे गामि एरिया माने जायगाफोराव। ओमफ्रायो बे गय बिफांफोरावनो जोङो माखासे जेनेबा फाथैफोरखौ गायनानै बेयावनो मानला होनाय बेफोरबायदि माबाखौ नुनो मोनोमोन आरो।
होम।
जेनेबा ओ गय बिफाङावनो माने फाथैफोरखौ मानला होनानै बेयावनो माने एक्सट्रा बिदि आबाद माव नायखौ जों बारा नुनो मोनामोन आरो गोदो गोदोनि समफोरावहाय। गामि गामि जायगाफोरावहाय ओमफ्रायो ओ जेनेबा दासो जोङो जे फाथै आबाद मावनाय जेनेबा एक्सट्रा जायगा माबा लानानै जेनेबा हा आलदा माबा खालामनानै बेवहाय गायनाय बा जोथ थोन खालामनाय आबाद मावनाय आरो दस्रा जायगायाव जेनेबा फायखारिफोरनो फानहरनाय
माने फैसाफोर मोन माने फानहरनाय बिजनेस खालामनाय बेफोरखौ जों दा नुनो मोनो आरोखि जेनेबा दस्रा जायगायावबो हरनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो गयफोरखौबो जेनेबा दायो ओ बिराद एसे मोजां मुलाम्फा मोननो हायो आरो गय आबाद मावनानैबो बुहुत मानसिफोरखौ जोङो बारि बागानफोरखौ गयफोरखौनो गायजोबनायखौनो नुनो मोनो। माने बारा जोथोनबो लानांला गायनानै दोनब्लानो मालाय हारसिङैनो माने देरलां बाय ओमफ्राय बिखौ जोङो माने सम जायोब्ला मोनबाय आरो ओमफ्रायो बेफोरबायदिनो जेनेबा एक्सट्रा हानना नानैबो गावसोर फानहैलायलाङा जेनेबा फायखारिफोरनो ओ बोसोर हिसाबै माबा मा होनो फाननाय गावसोर हाननानैनो लांफैनाय बेफोरबायदि खौ जों नुनो मोनो आरो जेन'बा माखासे माबाफोराव दानखावनानै जेनेबा गयफोरखौ हानना नानै फिथाइफोरखौ जेब्ला रायो गया अब्ला हाननानै जोङो दानखावनानै फोराननानै जेनेबा बा एरख'नानै बै गय बाहागोफोरखौ फाननायबो नुनो मोनो जोङो सुफारि जायखौ होनो जों गय सुफारि बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो। बाजारफ्राव फानहैनाय बा न'आवबो जानो थाखाय आलासिफोर फैबा जानायाव बाहायो जोङो। जेन'बा गय
औ औ
बेनो जेनबा जोंना ओंखामफोर जायाबाबो माबाफोर जायाबाबो आलासि फैनाय समाव जेनेबा जेनेबा खुगा गोदै मोननायफोरखौ खारहोनो थाखाय बा आलासिफोर बुजायनो थाखाय जों गय फाथैखौ आरो
गोनथार जायो बरफोरनि फुजाफोराव मेइन होनजायो आरो जेनेबा गय फाथै बाउनाय जेनेबा हाबाफोराव फाथै नांगौ जायो जोंनिया। आं जेसेबां मिथिगौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय आरो।
नोंथांनि नोजोरावलाय माबायदि गय फाथैनि माबाफोरा
औ ओ जोंङो गय फाथैया ओ गय फाथै होननानै बुङोब्ला माने बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मावबोनाय आबाद आरो ओ बिदिनो बर'फोरनि हाबा हुखाफोरावथ' माने गय फाथै नङाबानो जाखाया नालाय ओ माने बर' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गय जानानै मोजां मोनो आरो ओ गयखौ ओ बिफांफोर गायनानै मोजां मोनो मोनो आरो ओ गोदोनि समाव माने ओ इसिबां मानि ओ गय बिफांफोर गायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना। दानि बेलायावहाय माने जोंङो गोबां ओ बिदि गयनि बागान बानायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबाय आरो दानि ओ गय बिफांफोरखौ माने ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोङो गायनांगौ जायो। गय बिफांफ्रा माने खनसेयाव थाङाबो थाङालासिनोबो थायो आरोना बिदिनो गोबां बार‌ ओ मोनसे जायगायावनो खेबथाम खेब ब्रै गाहाम जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो गय गायनो थाखाय माने ओ गय बिफांखो जोङो ओ गय फिथाइखौ जोङो गोमोन गोमोन गय फिथाइखौ जोङो हानग्रोनांगौ जायो आरो । हानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जावायनांगौ जायो औ आरो जावायखां गायखांनायनि उनावहायबो ओ जोङो जावायनो थाखाय माने गोबां आदब खायदा दङ। ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ जावैनो थाखाय माने जोंहा ओ मोजां हाखौहाय जेराव जावायगोन बेवहाय माने खौ जोङो ओ जावग्लिनानै एबा हालौग्लिनानै जोङो मोजाङै ओ गुरै खालामग्रोनानै लानाय जायो‌ आरो‌ना । ओ बेवहाय जोङो हासारबो लगायनो हायो जेरै गोदोनि दिननि हासार। ओ मोसौनि खि एबा ओ बोरमानि खि बेफोरखौ जोङो लगायनानै ओ दोननो हायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो ओ हानखानानै लानाय गय गोमोन गोमोनखौ माने ओ बिदिनो आलु गायनो नागिरनाय बायदि जोङो सिन बानायनांगोन आरो ना ओ गोथौयै ओ गोलाव गोलावै बानायनानै जोङो बेयावहाय गय ओ फिथाइखौहाय एसे गोजान गोजान बिदिनो एक फुटसो ओ गोजान गोजानै जोङो गयखौहाय थिया थियायै दोनलांनानै ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ दोनलांखांजोबनायनि उनावहाय हाखौ होसिननाय जायो आरो ना हा होखांनायनि उनावहाय जोङो ओ गय जावैनायावहाय जोङो जिगाबफोरबो होनो हायो ओ सायाव जोङो जिगाब होनांगौ जायो नङाबा माने ओ दाउफ्रा ओ दाउ हांसो बेफोर माने एरनानै माने ओ गयफोरखौ दिहुनो आरो। ओ जोंहा माने बिदियाव लस जायो बिनिख थाखायनो माने ओ आरो लोगोसेयैनो जोङा ओ बेफोरबायदि ओ माने गय जावैनायफोरखौ माने गरम गुदुं दोननांगौ जायो। बेनि थाखायनो माने ओ बेनि सायाव माने जिगाब होसिननाय जायो आरोना। जिगाब एबा गय दनाखौ बेफोरखौ माने होसिननाय जायो बेनि उनावहाय माने गय फोरा माने गोबां ओ समबो लायो रज'नो थाखाय
उम।
बिदिनो सय मास सात मास बिदिनो गाहाम लायो आरोना। ओ बेनि उनावहाय माने ओ गयफोरा ओ गयखौ जेब्ला जानजिसे गाहाम जायो अब्ला जोङो गयफोरखौ ओ गायस्लायनो ओ ओ लाहार फाहार लायो आरोना बिदिनो गोजान बारि बागान जेरावहाय बारि बागान बानायगोन बेवहाय माने ओ जोङो गायनो लांनो आरो ओ बेब'स्था लायो आरो। बेनि उननिफ्राय माने जोंहा बेफोरखौ ओ गायनो लांनो थाखाय माने बेवहाय बिनि हाखौ लांफानांगौ जायो आरो जावखुनानै। ओ जेनेबा जोङो जावखुनो थाखाय माने खन्था ओ सिखा सिखाजोंबो जोङो हाफोरखौ एरखुनानै जावखुनो हायो ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ जेरावहाय बारि बागान बानायगोन बेवहाय माने गायनानै लांनो हायो ओ गायनो लांनो हायो आरो। बेनि उनावहाय जोंहा बिनि फिथाइफोरखौ ओ बिदिनो ओ पास बोसोर सय बोसोर बिनिफ्राय जोङो फिथाइफोरखौ मोनहोलाङो आरोना ओ बेनिफ्राय जोङो ओ गय फिथाइफोरखौ मोनहोनो मोनसिगोन आरो ना ओ पास बोसोर से बोसोर नै उनावहाय ओ बेनि उनावहाय माने जों फोरा ओ जोंहा माने दानि बेलायाव नुनो मोनो जे जोङो ओ गोबां ओ रोखोमनि दाबल माने जेरै ओ गयनि गय बिफांनि सायावहाय माने फाथैबो मानला होनाय‌ ओ फाथैबो मानला होनाय जोङो ओ रां खामायनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा सबाय ओ सबायनो स'रि मस्ला मस्लाखौबो जोङो मान होनां नानै माने ओ गोबां फैसा मोननो हायो आरोना ओ जोङो मोननै बिजनेस ओ मोनथाम मोनथाम मावनो हायो गय फिथाइ आवबो फैसा मोननो हाबाय जोङो आरो फाथैआवबो मोननो हाबाय आरो जोङो मस्ला मस्ला ओ जेरै ओ गथा मस्ला ओ बेखौ बेखौ जोङो ओ मावनानैबो गलमरिस होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो मावनानैबो मोननो हा बाय आरोना बेनि उनावहाय माने जोंहा दानि ओ गयनि ओ बेसेनफोरखौ जों माने गोबां नुनो मोनो आरो ना। उम जेराव जोङो सेरसेयावनो माने ओ पनसास थाखा साथि थाखा बिबदि जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो ना। बेनि उनावहाय माने जोंहा ओ गोबां ओ बिब्दिनो ओ गयफोरखौ फाननो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ हा सिङाव फबनानैबो जोङो फाननो हायो आरो गोथाङावबो जों फाननो हायो आरो जेरावहाय जोङो हासिङाव फबनानै फाननाय एबा जायखौ जोङो गय बोराइ होननानै बुंनाय जायो गय बोराइ फानोब्ला जोङो माने ओ गोरलैनिफ्राय बांसिन फैसा मोननो हायो आरो ना ओ जेराव गय बोराइनि ओ बेसेना गोबां जाहैनो जायो। बेनि थाखायनो माने ओ गयखौ ओ फबनानै फानोब्ला ओ फबनानै एबान्स- हमनानैबो जानो हायो जोङो फबनानै फानोब्ला माने गोबां ओ रांनि बेसेनखौ मोनसि नो आरो ओ बुरजासिन बेनिफ्राय माने ओ बर' फोरनि बेलायावहाय जोंहा ओ गोबां सोलायनाय नुबोदों उम गय बिफांनि बेलायावहाय जों गोदोनि समावहाय गय बिफांफोरखौ माने ओ गोबां ओ बिदिनो ओ बुरजा बुरजा गायालासिनो था थायोमोन जों दानि बेलायावहाय जोंहा रांखावरि आरजिनो थाखाय माने गय बिफांखौ गोबां बानायनाय ओ बाहायनाय गायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेनि बेनि उनाव होनोब्ला जों गयनि बाहाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बर'फोरनि बेलायावबो जो गय बिफां गय ओ गय आरो फाथै नङाबानो ओ सलिया जेरावहाय जोङो आलासि सिबिनो थाखायबो जोङो गय फाथैनि नांगौ जायो आरो माबा मोनसे हाबा हुखा जानो थाखाय जोंहा गय बिफां ओ गय फिथाइखौ नांगौ जायो गय फाथै। जेरै फुजा सुजा आरो बायदि रोखोमनि खेराइ होनाय गारजा होनाय। बेफोरावबो जों गय फाथैखौ नांगौ जायो ।आरोना बेनि उनावहाय जोङो ओ मानसि थैनाय मानसि बाउनाय बेफोरबायदियाव जोङो गय फाथैफोरखौ गोबां नांगौ जायो आरोना।
औ
गोजोन्नाय थाबाय होनबा नोंथां।
औ
ओ जोंनि ओ गय फाथैनि सायावहाय सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ
औ
बार फन हरबाय थासिगोन